नोंथां आं बे मोनसे आयदानि सायाव साव सानदोंमोन नोंथाङा फ्रि नामा
औ नोंथां सावरायजागोन
ओ मिथिंगायारि सम्पदनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथांजों
औ नोंथां बुंदो
औ आङो गिबियावनो मिथिंगायारि सम्पदबा, हाग्रामायारि सम्फदा मा बेखौ आं फोरमायग्रोनोसै नोंथांनो
औ नोंथां फोरमायदो
हाग्रामाया मिथिंगायारि संरैखानि दा जोंनि बुहुमनि ओम थांनानै थानायनि गासै जुगारफोरनि थाखाय बयनोबो बयनोबो उम
मिथिंगायारि सम्पदा गोनांथार नङा होमबा नोंथां
ओ जिउ होनायनि गुदि फुंखा बेयो जिउ दानायनि खोनादों नोंथां
औ
दिनैनि मुलुगाव सोरगिदिं जौगानाय नोगोर साजायनाय आरो सुबुं अनजिमा बांनायनि थाखाय हाग्रामा मिथिंगायारि सं बेखायनो मोनसे गिख्रंथाव लामासिम थांगासिनो दं नोंथां
औ
ओ सुबुं अनसुमाया बांनो हमबायना नोंथां
औ नोंथां
जायनि थाखाय सुबुंफ्रा बिफां-लाइफां लाफायनानै न' बिफां कारखाना बायदिसिना लुबाय नोंथा बेनिखायनो हाग्रामा आरो बे संरैखानि रैखा खालामनाया दिनैनि समाव जोबोद गोनांथार जानानै फैदों नोंथां
औ
हाग्रामा मिथिंगायारि संरैखानि थाखाय जोङो गोबां राहा लानांगोन नोंथां
औ
बायटि फेक्टरस थारमाने सिंआव थानायनि बाहागो बिनि सोमोन्दै बुंनो सानो नोंथां
औ नोंथां
बिफां-लाइफां हारानि जाथाय दाउमा-दाउसा आरो गुबुन-गुबुन जिउआारिफोर बेखौनो जि माबा बायटि फेक्टरस होनो ओं नोंथां
औ नोंथां
आरो ए बायटि फेक्टरस बेयो बार, दै, हा, साननि सोरां आरो थासारि नोंथां बे मोननैबो बाहागोआव जों गाव सोलोंथानानै थायो नोंथां
औ
हाग्रामाया जोंनि थाखाय मा मानि थाखाय गोनां बेनि सोमोन्दै बुंनो सानो नोंथां
औ नोंथां
हाग्रामाया सुबुं हारि आरो मुलुगनि थाखाय मानि थाखाय बेसेन गोसा बेखौ जों आं नोंथांनो गुवारै फोरमायना मोनोसै बारहावा सामलायनाय पारमानेट क्लायमेट रेगुलेसन। हाग्रामाया बारहावाखौ गोजोन आरो सोरखि खालामो। बे अखा हानायाव हेफाजाब होयो नोंथां हाग्रामाया।
औ नोंथां
उम बिफां गैयाब्ला अखा हानाया खम जायो नोंथां।
औ नोंथां
आरो दुंथायाबो बाङो।
औ
अक्सिजेन दिुहुननाय आरो कार्बन सामलायनाय। जों मिथिगौ जे बिफाङा जोंनो थांनानै थानो थाखाय अक्सिजेन होयो नोंथां।
औ नोंथां
आरो बारमण्डलाव बांद्राय जानाय कार्बन-डाइ- अक्साइडखौ गावसोर सोबनानै लायो नोंथां।
औ नोंथां
उम बेनि थाखाय जोंनि बिफां-लाइफांया गोनां
औ
जिबिकेट फर बायदायभारस्थि। थारमाने नि आरो बिफां लाइफांनि जाथायफ्रा हाग्रामायावनो थायो नोंथां।
औ नोंथां
हाग्रामाया सिफाय जाब्ला बे जिउआरिफ्रा थैनांगोन ना नोंथां।
औ नोंथां
बेनिखायनो जोङो बिफां लाइफांखौ संरैखा होनांगौ।
औ
अइल इरिसेन कन्ट्रल माने हा खमथानाय नोंथां।
औ नोंथां
बिफां गोदेर गैयि हाखौ गोरायो हमथाना लाखि नोंथां। बियो अखा आरो दैबाना जानायफोरखौ होबथायो नोंथां।
औ नोंथां
हाग्रामा जंख्रि खांनायाव मानसिफोरनि। गाज्रि गोहोम नोंथां बिनि सायाव बुं नोंथां।
औ
सुबुं हारिया गावसोरनि खहा एबा लाबनि थाखाय हाग्रामा संदो संख्रि संस्रिखा संस्रिखांखौ। बांलाय खांलाय खहा खालामगासिनो दं नोंथां।
औ नोंथां
बिफां दानफायनाय थारमाने।
औ
जेबर स्तेसन बुङो बेखौ इनटेसननि। नोगोर बांनाय राजा लामा बारहोनाय खारखाना साजायनाय आरो फावखा खालामनायनि थाखाय रोजा रोजा रोजा जि गाहारामानि बिफांफोरखौ दानफायनाय जादों नोंथां।
औ नोंथां
हाग्रामानि जिउआरिफोरखौ सिफायनाय मानसिफ्रा। मोसा हाथिनि थाखाय आरो गुबुन जुवारफोरखौ सिफायनानै बेफार खालामो नोंथां।
औ नोंथां
बेफोर संस्रिखानि फेग्रा फेनग्रानि। थासारिखौ गाज्रि खालामो नोंथां।
उम
हाग्रामायाव अर सावनाय गोरान बोथोराव दालाय हाग्रामायाव सावा होमबा मानसिफ्रा। सुबुंनि सिमानि थाखाय एबा सोरगिदिं समनि थाखाय गोबां। समाव हाग्रामायाव अर सावनाय नुयो बेयो।
औ नोंथां।
हाग्रामाखौ रैखा खालामनो थाखाय जों मा मा राहा लानांगौ बेनि सोमोन्दै बुंनोसै नोंथां।
औ नोंथां।
गिबियावनो जोङो बिफां गायनांगोन।
औ।
दानफायनाय बिफांफोरनि जायगायाव गोदान बिफां जों गायनांगोन जोंथ' बिफांखौ जेबो दानफायफैयो।
औ नोंथां।
हाग्रामानि आयेनखौ गोरा खालामनाय। सरकारा हाग्रा दानफानाय आरो जुनारफोर बुथारनाय हेंथायै गोरा आयेन। बानायनांगोन नोंथां।
औ नोंथां।
रायजो राजाफोरनि सान्थौ। थारमाने पाब्लिकफोरनि सिगाङाव एवारनेस खुंनांगोन हाग्रामा। बिफां लायफां दानफायनायनि सोमोन्दै नोथां।
औ नोंथां।
गामि नोगोरनि मानसिफोरखौ हाग्रामानि गोनांथिनि सोमोन्दै। थांनानै बुजाय हैनांगोन नोंथां।
औ नोंथां।
जुनार फैनो थाखाय रैखाथिनि जायगा बानायना होनांगोन नोंथां।
औ।
सरकारा बांसिनै रासष्ट्रिय'। आरो रासष्ट्रिय उद्दानफोर बानायनानै जिउगा बेफोरखौ रैखा खालामनांगोन नोंथां।
औ नोंथां।
आरो जुदि जोंनि जायगायाव । फारख फोर नेसनेल फारख फोर थायोबा गुबुन गुबुन। मनसि मानसिफ्रा दावबायनो फैयो नोंथां।
औ नोंथां।
बेफोरजों जोंहा गोबां मुलाम्फा दं नोंथां।
औ नोंथां।
बेनिखायनो जोङो बिफां लाइफां गायनानै जोंनि जायगाफोरखौ। समायना खालामनांगोन नोंथां।
औ।
हाग्रामा गैयाब्ला प्रिथिबियाव मानसि हारिआनो थांनानै थानो हाया नोंथां।
औ नोंथां।
हाग्रामनि गोजोन थासारियाव थायोब्लासो जोंनि फैबाय थानाय। रोखायै फिसा फिसौफोरा मोनसे गोजोन बारहावा मोनगोन नोंथां।
औ नोंथां।
बेनिखायनो हाग्रामा आरो मिथिंगायारि सम्फदफोरखौबो जों रैखा होनांगोन ।
औ।
नोंथांआबो। फंनैसो गुसुंङै बुंनो माबा बुंनो सानो नामा हाग्रामानि सोमोन्दै नोंथां।
औ नोंथां नोंथाङाथ' जोंहा। हाग्रामा बा मिथिंगायारि सम्पदफोरनि सोमोन्दै माखासे गोबां- ओ बाथ्रा बुंलांखाबाय।
अ नोंथां।
जोंहा ओ हाग्रामाखौ बा मिथिंगायारि बिफां लाइफांफोरखौ जोंनो जोबोद गोनां- मानो होनोब्ला बेफोरो जोंनो जिउ- खुंनायाव बा थांनानै थानायाव गोबां मदद बा हेफाजाब होयो नोंथां।
औ नोंथां।
औ जोंहा मिथिंगानिफ्राय मोननाय बिफां लाइ बिफांनिफ्राय जोङो थांनानै थानो थाखाय ओ अक्सिजेन मोनो नोंथां।
औ नोंथां।
औ बेखौथ' नोंथाङानो बुंखाबाय जोंहा बिफां-लाइफां दानफायनायाव गोबां खहा जायो आरो नोंथां।
मा-मा खहा जायो बुंलांदो नोंथां।
ओ बिफां लाइफां दानफायोब्ला जोंहा ओ आबहावाया गुबुंले जायो नोंथां। ओ मानो होनोब्ला- ओ जोङो बिफांनिफ्राय मोननाय कार्बन ओ कार्बन-डाई अ बिफांनिफ्राय मोननाय अक्सिजेन गेसखौ मोना जायो आरो जोंनिफ्राय ओ‌ कार्बन-डाई अक्साइद गेसखौ बिफाङा उम लायो नालाय नोंथां बेफोरो गैया जायो। जालाङो आरो।
औ‌ नोंथां।
आरो बिफां लाइफां गैयाब्ला जोंनिया अखा हानाया खमायलाङोबा। खम जायो बा गैया जालाङो आरो नोंथां।
औ‌ नोंथां।
बेबायदिनो जोंनियाव बिफां लाइफां गैयाबा ओ जोंनि माखासे जिब जुनारफोरा ओ थांनानै थानो हाया जायो आरो नोंथां। मानो होनोब्ला जोंनि माखासे जिब जुनार फ्रा मिथिंगायाव उम थांनानै थायो।
नोंथांया बिफां‌ लाइफांनि गामि ओनोलाव दि बिफां-लाइफां दानफाइनायनि सोमोनदै बारा मोनथिया बि सोमोनदै नोंथांआ सरखारखौ मा राहा लाजानो लुबैयो गामि ओसोलाव। एबाराव‌ फैनानै बेनोसै मोनसेखौ लांदों नोंथां।
गामि ओनसोलावथ' जोंनिया ओ दंफांखौ बेबायदि ओ। गायनायखौ जों बारा नुनो मोना आरो नोंथां मानो होनोब्ला जोंनिया बांसिन ओ गय बारिफोर बा थालिर बारिफोर बेफोरबायदि मावो बिफांखौ गायो गायनाया बेफोरबायदि गायद्रायैबो जाया नाथाय ओ बिफांखौ बेफोरबायदि बुरजा गाया फांनै फांथाम बा बेफोरबायदि गायनायखौसो जों नुनो मोनो आरो नोंथां।
जोंनियाव बेया ओ बेफोरबायदि बुरजा बुरजा बिफां गायनाय नुवा आरो नाथाय ओ माखासे सुबुंफोरा। ओ मिथिंगायाव मोननाय बे ओ हाग्रा सम्फद बा हाग्रा बारियाव थांनानै ओ बि बिफां दानफायहैनायखौ जोङो खोनानो मोनोबा माखासे निउस फोरनि गेजेरजों जों मोनथिनो मोनो आरो नोंथां
औ नोंथां
औ बिनि थाखायथ' जोंहा ओ मोनसे ओ सरखारनि बा थिखानानै दोनखानाय मोनसे आयेन आफाद दङ। जायखौ जोङो फरेस्टार होननानै बुङो आरो नोंथां। औ बिसोरनो बिफां लाइफाङा जोंनि थाखाय जोबोद गोनां आं बेखिनिखौनो बुंनो सानो आरो नोंथां।
औ नोंथां
बिदिब्ला नोंथां दिनैनि सावरायनायखौ ओ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा
जागोन दे नोंथां उननि समाव लोगो मोनलायफिनसिगोन नोंथां
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम
थेंखिउ नोंथां